औ नोंथां। आं नोंनाव फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों ओ दावबायनानै सुबुङा माबायदि गोजोननाय मोनो बिनि सायाव आरो सुबुङा दावबायनानै माबायदि गोदान रोंगौथि मोनो बेनि बा सायाव सावरायनो नों थांजों ओ हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां औ हागोन नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथाङा ओ दावबायनानै बा गावनि जिउखौ माबायदि गोजोन्नाय मोनो आरो माबायदि गोदान रोंगौथि मोनो बा बेनि सोमोन्दै आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ नोंथां जोङो दावबायनाय होननानै बुङोबा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम जोङो थांनाय ना बियो गोदो गोदायनि अन्थाइ मुगा समनिफ्रायनो जोंहा मोनसे ओ दावबायनाय खान्थि जोङो बेखौ गोदो गोदाय अन्थाइ मुगा समाव निफ्रायनो जोङो खोनानो मोनो बा जोङो जारिमिनाव मोनो जे गोदो गोदायनि अन्थाइ मुगानि समनि मानसिफोरा ओ आदार नागिरथिंनानै मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम थाङोमोन जेन'बा बिसोरहा मोनसे ओ न' बां लुनानै था थानाय हुदा बा माखासे संसार जानाय बा रायजो जानाय बिदिबायदि रोंगौथि गैयामोन नङा होमबा नोंथां। थिग बिबायदिनो बैसोर सुबुंफोरा आदार नागिरथिंनानै बेबायदिनो बबेबा मोनसे अन्थाइ दन्दर हाजो खंखर बेफोराव थानानै ओ आदार नागिरनानै जायोमोन आरो। बेबायदिनो माखासे समाव बा माखासे समनि उनाव बिसोरो ओ साननो हन नो गोरों जालांनायसै। सानसे एसे बिसोरो ओ बेबायदिनो रोंगौथि मोनलांनायसै। बेनि उनाव बिसोरो मोनसे गामि थारनानै बा न' लुजेननानै थानो रोंजेननायसै। बिनिफ्राय बिसोरो आबादबो मावनो रोंलांनायसै। बिनिफ्राय बिसोरो थाजेर जालांनायसै आरो ओ जोङो आथिखालाव आरो गोदोनि दावबायनाय हुदाया जोंहा खोब आलादा आलादा जेन' जोङो बेबायदिनो रायजो जाजेननाय समनिफ्राय मोनसे दखान बाजार हाथाइ बेफोरबायदि ओ सोरजिथाइ फोरा जोंहा जालांदों बिनिनो जोङो गोदोनि आरो दानि जोङो हान्था मेला राहा बा दावबायनायनि ओ फारागथिखौ जोङो सावरायनो हायो जेरैहाय गोदो गोदाय जोंहा हान्था-मेला राहा आरो दावबायनायनि जोंहा राहा हान्था मेला राहा लामा आरो जोंहा दावबायनायनि राहा बेयो जोबोद आलादा रोखोमनि आथिखालनि आरो गोदोनि जोंहा गोबां फाराग नुनो मोनो। जेन' गोदो गोदायनि दावबायनाय होननानै बुङोबा बै समाव माखासे जोंहा दावबायनायनि थाखाय जोंहा माखास से हान्था मेलानि राहा जे लामा हान्थामेला रालामा बियो खोब मोजां नङामोन जे बै समाव जोंहा मोनसे ओ थाबायनो थाखायल' लामा बेस गुसोब गुसेब लामा बेजोंल' जोंहा हाग्राफोरा थाबायनायजों थैयोमोन आरो जोंहा फारफ्रोमथिंबो हाग्रा गुदु बेबायदिनो हाग्रा गेजेरजों थाबायनाय बेफोर बायदि जोङो नुनो मोनोमोन। बै समाव लेवा दावखा आरो जिबौ बाद माखासे बेबायदिनो जिब जुनारफोरजों खोब मोगा मोगि जानो गोनां जायो। जायोमोन आरो बिनिफ्राय जोङो मिथिनो हायो जे बिनि माखासे समनि उनावनो जे जोंहा साखा दिहुननाय बे साखा दिहुननो रोंनाय बे बेसेबांसिम सफैयो साखा दिहुननो रोंनायनिफ्राय जोंहा मा माखासे मोसौ गारि गराइ गारि बेफोरखौ बानायजेनाय जादोंमोन। बिनिफ्राय ओ बेखौ दिहुनखांनानै जे लामाया बे समावबो जोंहा मोजाङै ओ जौगासारन नो हायाखै। जेन' बिसोरनि लामाफोरा जे लिक जेरैहाय जोङो ओ मोननैबो लामा बा जाय जायगायाव सा काया नाङो बिजों लांदां जायोमोन। बेनि फारफ्रोमथिं आरो गेजेर बाहागोआव हाग्रा गुदुं जायो मोन। बेबायदिनो जोंहा गोदोनि समाव गासैबो खाबुआनो मोजां नङामोन। बेबायदिनो जोङो मोनसे बाजार हाथायफोराव थाङोबा जोङो बेबायदिनो लेवार दावखा जोंहा बेबायदि सैनांनाय जायोमोन बिनि उनाव जोंहा माखासे ओ रायजो राजा ज' सानलायनानै मोनसे रायजोयै लामा खोनाय आरो रायजोयै अन्थाइ खोनाय बिदि मोनसे हुदाया जाबोदों बेबायदिनो रायजोयैनो जोंहा सा एफा एफा लामा खोलांबाय आरो सानफा एफा अन्थाइ जोंहा रोगानानै लामाखौ खोनानै लाबाय। बेबायदिनो लासै लासै जौगालांनानै आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनबाय जे जोंहा लामा खौ जोङो सोरखारि जोंहा माखासे बेबायदिनो सोरखारि लामाफोरखौ जोङो मोननो हादों आरो बेबायदिनो जोङो माखासे ओ ओ माखासे माबायदि होननानै बुङोबा जोङो आथिखालाव जोङो मा होनो जोंहा माखासे फाखा लामाफोरखौ जोङो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
माजों लोगोसे जोंहा माखासे बेरोंदामजों जौगाहोजानाय माखासे गारि मथर जे जोङो मोननो हाबाय बेफोरजों जोङो खोब खम समावनो जोङो दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दा बायनो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो ओ मटर गारि जों जे दावबायनाय आरो जोङो आथिखालाव बिरोंदामिनजों जौगाहोजानाय गोबां दावबाय रोखोमखौ जोङो नुनो मोनो जेरैहाय जोङो ट्रेन लामा बा ट्रेनजों दावबायनाय अख्रां लामा बा अख्रां दिङा जोङो जेरै जोङो ओ अख्रां दिङा होननानै बुङोबा एर'प्लेन हेलिकप्टार ना बेफोरबायदिजों जोङो दावबायनो हायो बेफोरनि गेजेरजों जोङो खम समाव नो जोङो मोनसे हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरसिमबो जोङो थांनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे जाहाज जे दै लामाजों जोंहा दावबायग्रा बेखौबो जोङो मोननो। हाबाय बेबायदिनो जोंनि हान्था मेला राहा एबा दावबायनाय राहाया जोंहा खोब साबसिननिफ्राय साबसिन जालांबाय आरो जोङो बेबायदिनो गोदो गोदाय जोङो लोमजा साजा जायोबा ओ जोङो डाक्टर बा अजाफोरनाव लांनोबा जोङो थैगोमालायनाय जायोमोन जेराव बै समाव जोंहा मोसौ गारि फोरजोंसो जोङो बेमारि बा लोमजानाय मानसिफोरखौ लांनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' बेबायदि नंलिया जोंहा सोरखारि माखासे देहा फाहामसा फोरा फाहामसालिनि माखासे गारि आरो जोङो माखासे न'नि गावनि निजा बा जोङो माखासे गामिनि गारि मथरफोरजों जोङो लांनो हायो। बेबायदिनो जोङो आरो मोनसे दावबायनाय होननानै बुङोबा ब म'खथाव जोङो जे आथिखालाव नुबाय थादों नङा होमबा नोंथां जे जोंहा सोलोंथाइारि दावबायनाय जे सोलोंथायारि दावबायनाय होननानै बुङोबा मोनसे जायगाखौ नायनो बा नायबिजिरनो बै जायगानि थासारिखौ जोङो संबिजिरनोबा बै जायगानि मोनसे सोलिनाय जानाय हुदा बेफोरखौ जोङो संबिजिरनो नो थाखाय सोलोंथारि दावबायनाय जायो सोलोंथायारि दावबायनाय होननानै बुङोबा जोङो मोनसे फरायसालिनिफ्राय जोङो दावबायनो थांनाय बा लावखार ओंखाम जानो थांनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
आरो नोंथां आंनि नोंथांनो फोरमायनाया।
औ अब्ला आंबो नोंथांनिसिम ओ दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै। ओ नंगौ नोंथां दावबायनाया सुबुंनि जिउआव गो गोदान रोंगौथि लाबोयो ओ दावबायनाय होनोब्ला दावबायनाय होनोब्ला जोङो जोंनि ओनसोलाव ओनसोलनि सिङाव बा जोंनि हादरसानि सिङाव गुबुन हादरसानि गुबुन बबेबा मोनसे खनायाव बा जोंनि हादरसानि अनगा गुबुन हादरसायाव बा जोंनि हादरनिफ्राय गुबुन हादराव बेबायदि दावबायनो हायो आरो नोंथां ओ गोदोनि सुबुंफोराथ' दाव दावबायनाय होनोब्ला ओ थाबायनायानो सुबुंनि आथिंजों थाबायनायानो थाबायनानै दावबायनायखौ जों नुनो मोनोमोन ओ आथिंफोरजों आरो ओ बेखायनो जोङो बांसिन जायोमोन होननानै जों मिथिनो मोनो नोंथां ओ नाथाय आथिखालनि ओ
गोनोखो रोंगौथि बांनायनि थाखाय जोङो दानि दावबायनायखौ एसे आलादायै नुनो मोनसै दानि दावबायनाया ओ गारि मथर ट्रेनफोरजों आरो अख्रां लामा ओ उरां बायदिफोरजों ओ फाइटार बायदिफोरजों जोङो दावबायनायखौ नुनो मोनसै। ओ दावबायनाय दावबायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि दावबायनाय बेखौ जोङो नुनो मोनो। ओ जेरै जोङो जोंनि हादरसानिफ्राय गुबुन हादरसायाव जैे मेघालय हादरसा बायदि बेफोर जायगायाव सिक्किमाव बायदियाव थाङोब्ला जोङो ओ बै जायगानि ओ बिफां लाइफां हाजो ओनसोल बै जायगायाव थाङोबा ओ हाजो नालाय बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दैमा दैसाजों बुंहबनाय समायना रमायना दाउमा दाउसा सिखिरि बायदिजों बुंफबनाय समायना नुथायखौ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदि समायना नुथायखौ नुनानै जोङो ओ जोंनि गोसोआव माने गोबां रोखोमनि गोसोखांथि ओ सान्थाइफोर ओ बेबायदि ओ सान्थाइफोर जोंनि गोसोआव फैयो ओ बिनि गेजेरजों जोङो ओ खन्थाइफोर खन्थाइ रायथाइफोर ओ बायदिफोरबो जोङो सुजुनायाव माने ओ फरायसाफोरनि थाखाय ओ जोबोद ओ मोनसे ओ खन्थाइ रायथाइ सुजुनो गोसो जानाय बेबायदि ओ गोसो गोसो जानायबो ओ जायो आरो। ओ बिनि अनगायैबो जोङो दावबायनायनि गेजेरजों ओ बै जायगानि ओ थानाय जानाय ओ बै जायगानि जानाय लोंनायफोरा माबायदि ओ समाज खुंनायफोरा माबायदि बायदि बै जायगनि ओ रायज्लायनाय ओ बैस जायगानि गुबै जाग्रा आदार हिसाबै माबे आदारखौ ओ गुबैयै जाग्रा आदार खालामो जोंनि जायगायावथ' ओ जाग्रा गुबै जाग्रा आदार हिसाबैबा ओ ओंखाम ओंखामखौनो जों हमना लायो। नाथाय बै जायगानि मानसिफोरनि गुबै जाग्रा आदार हिसाबै ओंखामनि अनगा गुबुन जेरै ओ रुटिफोर ओ रुटि ओ पुरि बायदिफोर ओ गुबुन गुबुन जाग्राफोरखौबो गुबै जाग्रा आदार हिसाबै बानायनानै लानाय बेखौबो आलादा आलादा नुयोना नोंथां जायगा लायै जाय गा आलादा आलादा जायो बेफोरबायदिनो जोङो बै जायगानि समाज खुंनाय बिनि बेलायावबो जोङो बैसोर बैसिनि जायगानि रायज्लायनाय आरो बेबायदि रायज्लायनाय बिदि गासैखौबो जोङो नुनो मोनो आरो बिनि अनगायैबो जोङो आङो जेब्ला गिबि खेबनि थाखाय जेब्ला गुवाहाटि नोगोरमायाव आं दावबायहैदोंमोन अब्ला आङो गिबि केब दावबायहैनायाव जेबो रोंगौथि गैयामोन बे समाव आङो ट्रेनजों थांदोंमोन ट्रेनजों थांनानै बै जायगायाव आं नुहैदोंमोन बै जायगानि सुबुं थाखुलिया जोबोद माने गुबुं आरो गुबुंथार बिनि थाखायनो बै जायगानि थाखुलिया माने जोबोद दाबायदि बोथोर दाबायदि गरम बोथोराव दैज्लां बोथोराव जोबोद माने गुदुं बिदुङा बारा आरो अब्ला आं बिनिफ्राय बेखौनो मिथिबोनो मोनबाय बै जायगानि सुबुंफोरनि थाख्लिया माबायदि बै जायगानि सुबुंफोरनि रायज्लायनाय फोरा माबायदि बै जायगानि संसार जानायफोरा माबायदि जायो जोंनि गामि ओनसोलनि संसार जानायनिफ्राय बै जायगानि संसार जानाय हाबाफोरा जोबोद आलादा आलादा रोखोमनि आरो बेफोरखौ जोङो गोदान रोंगौथि हिसाबै जोङो मिथिबो होनो हायो बेबायदिनो आङो माने गोबां रोखोमनि माबायदि बै जायगानि मानसिफोरनि रायज्लाय नाय थानाय जानाय जायगा बेफोरखौ माने गोदान रोंगौथि हिसाबै मोनबोनो हादों आरो बेनि अनगायैबो जोंनि फरायसा समाव दावबायनाया जोबोरैनो गोनांथार मानोना फरायसाफोरा दावबायनायनि गेजेरजों बै जायगानि नुथायफोरखौ नुयोब्ला माने गोबां रोखोमनि ओ सोंथिफोर सिखारो आरो बे सोंथिफोरानो जोंखौ गोबां खन्थाइ लिरनायाव आरो रायथाइफोर लिरनायाव खन्थाइसै बिदिनो सल'फोर सुजुनायाव जोंखौ फरायसाफोरखौ गोबां हेफाजाब होयो आरो बेनि अनगायैबो सुबुङा ओ ओ माने ओ जोंनि सुबुंनि जिउआ एखमब्ला दुखु एखमबा सुखु जायो नालाय दुखुनि समावबो जों जोङो दावबायनायनि गेजेरजों ओ बै जायगानि नुथाइखौ समायना नुथायाइखौ नुनानै जोङो दुखुखौ जानगार होनो हायो आरो बेबायदिनो जोङो दुखु गोनां जिउखौबो सुखुआव लाबोफिननो हायो आरो बै जायगानि समायना नुथायखौ नुब्लानो जोंनि गोसो दुखुआव ओ थाब्लाबो माने बावगारनाय बेबायदि बावगारनानै जों आव फैयो बेबायदिनो ओ गोदान रोंगौथि ओ मोनो आरो नोंथां ओ अब्ला जोंनि रायलायनायनि समाबो जाबाय नामा नोंथां ओ खोनादों ना नोंथां खोनादोंना नोंथां नोंथाङा खोनानो हादोंना